औ
मा खालामदोंब्रा नोंथां?
नै जिरायला बायना दङ नोंथां।
जिरायला बायना दं दे।
औ
माम जाखांबाय?
औ जाखांबाय।
मा ओंख्रिमोन?
ख्रिया माबासोमोन आलुजों दाउ बयलारजोंसोमोन।
ओरैनो मा खामदों?
दा थ' नै ओरैनो जिरायनानै दङ।
ओरैनो दं ने?
औ औ
जेरावबो थांलाबायाखै?
गैया थांनाय जायाखै। जेरावबो ओहो न'आवनो दंला बायो नै।
अखाबो हाबायना
औ
आंबा थांनो नायदोंमोन गैया अखा होननानै थाङासै।
उम बोथोरा
फुंला बायो मानो?
औ औ औ
अखायाबो नागाराना हनै
हालाबाय थाबाय। थांनो ओंखारनाय टाइमावसो गैया। जुब जुब हाना होनानै
उम अखाया दिगदार खालामना होबायना?
उम दिगदार खालामदो अखायानो
जाखांबाय
जाखां बाय औ नै जाखांनानै जिरायनानै दङ। ओमफ्राय नोंहा जाथ'वाखैना?
ओ नोंहा जाथ'वाखैना?
आं जाबाय।
ए जाख खांबायना मांख्रि जाखांखो?
माबासोमोन दाव‌ बयलार जों टमेटजोंसोमोन।
बाव बरिया गोथावमोनलै।
दा‌ ओरैनो खोनाया
ए गोथावमोन होनदां। ओम ए गोथावमोन होनदां। ओं
इसे बिदिनो
औ ओमफ्राय अबावबाफोर बेरायहैनायनि थिरांथाफोर लायाखै जेबो?
दा दसि थांलाबायजागोनदां बेलासिआव
ओं ओं अबि जायगायाव थांनो? औ औ
मोनाबिलि बार जाथाव
थान्दा थान्दानिना गोजोन बार जाथावथाव गुसुनोना
बेराला
औ
नोंहालाय जेरावबो थाङा?
गैया जेरावबो बो थांनाय जाथ'नाय नङा आंबो। ओहो जेरावबो थांनाय जाथ'नाय नङा।
थांनाय जाथ'आ ने?
ओहो अखाबो हाना होबायना। नै अखा हायाबा।
ओम।
औ आंबो दा अखा हाबा थांनाया जानाय नङा।
औ औ।
नङाबथाय बेलासि बेलासियाव एसे थांलाबाय थानदोंमोन।
दा दैलां दिनबो दैज्लां दिनबो जाबायना दा। ओंखायनो अखायाबो।
अबेबा थां औ बेबा थांनो नागिरबथाय अ अखा हायो। खामानि मावहै नागिरबा। अखा हायो।
ओं ओं।
जेरैबो
ओरैनो सोर सोर दं दालाय।
दाथ रावबो गैया बिमाजों आंजोंल दं।
सासे औ खामानि मावहैदों ननि हालेवहैदों।
अखाबो हादों माथो नै फिसा फिसानो।
जोंथिं गैया हाथवासै नै दा।
हाथवाखै ने।
ए नागारनानै दंथयो। ए।
फुंनिफ्राय हादों।
जोंनावबो हादोंमोन दहायो फुङाव।
हाथोंलै ना।
औ हानांगौ। दा दैज्लां दिन फैबायना। माइ गायनांगौ मानांगौ।
गायनांगौ मानांगौ।
औ औ। अखा हायाबालाय दाबसे जायगायाव थांनांगौ दङोमोन। मोनसे जायगायाव। दा अखाबो हाबायना।
अखायानो गारला
ओम ओं-खायनो थाइमआबो थांनांगौ थाइमा बारगलांबाय ना ओंखायनो गैया थांनाय जायासै
फुङावनो टाइम लरायखाबाय ने
औ औ
ओंखारनांगौ थाइमावनो हाना हैयो अखायाबो
औ
जारलासो दा थांनांगोन ना जाहाबो हौरै सिललि आव ना मायावबा थांनांगौ होन्दोंमोन
ओ हारसिं ना लोगो दवा
ओओ
थिबुरा जालांगोन ओमह
औ औ
खामानि दंहोन्दोंमोन इसे
सिललियाव ना
ब्लकआव
ओं ओं
दा थांनाय जाबा थांसै
औ दा बोथोरफोरा बोथो मोजां जाबा थांदो
औ बथोर फ्रा मोजां जाबा थांसै दा सान्दुंफोर एसे दुंबा
मेथाइफोर जालाबायनानै फैदो गो गोथाव गोथाव सावमिन म म ना
अखे अ खायसो मा खालामोन दै
अखाया दसेनो हायो दसे नागारो माने ओमह
बे अखायानो जारला खालामो
औ
फिथाइफोर जालाबायबा फैलै जोंनाव दायो
मा मा फिथाइ दङो नोंसिनाव
गैलै गैलै खान्थालबो दं
ए जाजायोथ होमबालाय
जाजायोने
दा अखाफोर हायाबा सान्दुंफोर दुङोबा जाजा
औ दायो फै लोगोफोर लानानै जालाबायनोसै
गोथावनो खान्थाल बेगरखौबो गोथाव मोनथारोलै आङो ओंख्रि खौ नोंसा जायो ना जाया खान्थाल बेगर खौ नोंसा जायो ना जाया खान्थाल बेगर खौ
ना जायो जायो ना होलायबावदो जायाखै दाबो ओंखामखौनो जायाखै आं दाबो
ओ ओं ओं आंबो खनसेल जादों खान्थालखौ जानाया औ आंबो खान्थालखौ खननैल जादों जानाया खननै जाबाय ओमफ्राय खान्थाल बेगर ओंख्रिया जाबाय खन्थाम खन्ब्रैसो जानाय जाबाय बि ब्रैसो उम ए ओम एबार जाबासो फार्स टाइम जागोन ना एबारसो फार्स्ट टाइम जागोन ना
हा? औ औ खान्थाल बेगरखौ जानांगौ। बोथोरनि ओंख्रि जाहैबायना बिसोरो बिसोरखौथ' मोनबाय थाया नालाय बार मास मोननाय ओंख्रि नङा नालाय बेयो माने दैज्लां दिनावल मोन नालाय दैज्लां बोथोरावल मोनो नालाय ओंखायनो जाखानांगौ बोथोरनि ओंख्रिखौ बोथोरावनो औ औ औ औ जोंनाबो थाइजौ दङमोन जोंनावबो थाइजौ जाजायो औ
मोनाखै
थायजौआ मोनबाय मोननानै जोबलाय मोनबाय मोनबाय जोबलायबावनोसैसो नै
गोबाव जाबायना मोननाया? हम फैदो जाफैदो लोगोफोर लानानै फै सानैसो लोगो लानानै औ औ उम बुरजा बुरजा मोनखायो। उम
हेलो हेलो।